औ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ औ मा खालामदों दा?
आङो ओरैनो दंथ'यो नै दायो।
फैयानो‌ ना।
औ फ्रिनो दं।
बिदिब्ला जोंङो मोनसेपिकनि सायाव सावरायनोस
औ औ सावरायजागोन दे।
औ। आंङो माने नोंथांजों माने जोंनि न'खरफोराव बा बर' न'खरफोराव औवानि बाहायनाय बेनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नों
औ औ सावरायजागोन दे।
औ सावराय जागोन औ।
औ औ
औ ओ बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होग्रोनोसै नामा नोंथांनो।
औ औ दे फोरमायना हो होबानो जाबाय
औ औवानि बाहायथियाथ' माने हौवाखौ जोंङो गोबां खामानियावनो बाहायो ना गासैबो खामानियावनो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो माने जोंङो जेने ओ बर' सुबुं समाजाव थ' औवानि बाहायथिया मैखोम जायगा लानानै दङ औवा नङा अब्ला माने गासिबो खामानियानो आथुरा बायदि बुंनांगोन आरो मानोना औवानि नो जोंङो गासैबो खामानि बा थांना थानायाव जा जा ओं मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो बानाय होनानै नुयो जेरैबायदि जोंङो औ जोनोमनि फाय लानानै जोसिम बेखौथ' जों बाहायनायखौ नुखायोआनो। बेनि अनगायैबो जों माने औवाखौ ओ धोरोम फुजिनाय बेफोरावबो बाथौ दुमनाय सिजु सिजौ गायनानै बाथौ दुमनाय बेफोरावबो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो। औ औ बेनि अनगायैबो आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ हबोमनायावबो जेरैबायदि ओ जों माने फुंनिफ्रायनो माने उन्दुजनाय जिसिम औवानि बाहायथि दं होनना बुंनांगोन आरो जोंनि जिउआव मानोना जों फुङावनो सिखारनानै औ सिथ्ला सिबनायनिफ्राय लानानै औवानि हासिबजों सिथलासेबो बांसिनानो बर' न नखरफोराव औ माने गोदोथ' माने पाक्कानि बेबायदि फाखानि हसालि बा सिथ्ला गैयामोन नालाय औवानि हा जों बांसिन माने ओ जाबोरफोरा सोराव सै थांनायखौ नुयो आरो।
औ।
औ औवानिफ्रायनो औ औ बेबायदिनो हासिब बाहायो। आरो बेबायदिनो जोंङो नाहा मैहा थांनायावबो औवानिनो गोबां आइजें आयला बाहायनो नुनो मोनो। जेरैबायदि ज जेखाइ ओ जेखाइ खबाय आरो फो फल' सेन ओ सेन आरो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन फिसा फिसा आइजों बो ना हमनो बाहायनाय बेफोरखौ औवानिफ्रायनो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो मैहुर मैहुर खालामनो थांनायफोरावबो जे ओ माने औवानिजोंनो ओ माने गन जंफोरखौ बानायना लानायखौ नुनो मोनो। ओ आरो बे ओ खुसिया बोन खुसिया माने बोननो थांनायफोराबो खुसियया सुलि बेफोरखौ औवानि दा भाराखौ औवानि जनो होनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गोबां आइथिं आयला। जेरैबायदि आबाद मावनायावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो। आबाद मावनायथ' ओरैनो औ मै बेफोर लावथि बेनिपाय आरो खोथियाबा माय बाननाय ओ बावखा आरो जिगाब खायनाय पेन्टफोरखौबो जों बांसिनानो औवानिफ्रायनो बाहायना लायो आरो बे नङाबा माने आबाद मावनायानो जाया बेबायदि आरो दायोथ' ओ ट्रेक्टरजों एवो अब्लाबो माने बे खाननाय टाइमाव बा मारा होनानाय टाइमाव बा खथि लांनाय टाइमाव औवा आरो औवानि आइजें जेरै बावखा आरो हुफेननि गोनांथि जायो बेबायदिनो औ। बेबायदिनो आरो गोबां औवानि आइजें आइला जेरै न'खरनि न'खरनि खामानि दामानियावबो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मैगं दोननाय खादा आरो माइ माइ रोगानाय खेरखा बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय नुनो मोनो आरो दुब्लि औ दुब्लि आरो बै माइ दोननो थाखाय दुलि जे बानायो। गुलिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बाख्रि बाख्रिखौबो जोङो औवानि खुन्था होनानै औवानिनो माने बेर होनानै बेनि सायाव गोबोरखि लिरनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायै न' लुनायावबो गोदोथ' बांसिनानो बर'फोरा हानि न'खौनो लुयोमोन बा हानि न'आवनो थायोमोन। बेवबो माने खुन्था गायनायनिफ्राय इन्जुर दुमनायनिफ्राय बे दरज हेब नाय न'नि दरजा हेबनाय बा बेबायदिनो खामि बानायनाय गासिबो औवानि बाहायथिग आरो बेदिनिगायबो औ हिसानसालियावबो हिसान दानानायफोरावबो जों गोबां मुवानि बाहायथि नुयो जेरैबायदि गरखा जोंथ' गरखा गंब्रै बा गंनैजों आगर एरनाय बेबायदि खोथा दङ ना? बेवबो माने बेखौबोखाखौ औवाजों बानायनाय नुनो मोनो आरो आरो बे औ गोबां आरो सामफेर। माबा खायनायाव बाहायनाय बेफोर सामफ्रिफोरखौबो आरो बेबायदिनो गोबां आइजें आयला बेसानसालियाव बाहायनाय नुयो आरो बनाय जेनेबा खुन्थाखौबो खायसेया गय बिफांनि बानायो आरो खायसे औवानिफ्रायबो बानायनो लायो आरो औ औ बेनिफ्राय औवानिफ्राय बानायब्लाबो बे औवा बुरखा औवानिफ्राय बानाय खोमा हिसाननि खुन्थाखौ बेबायदि नुयो आरो औ आरो ओं बेनि अनगायैबो आरो न'खराव बाहायनाय गोबां आइजें जेरैबायदि जों ओरैनो सरासनस्रा बाहायनाय जेनेबा ओइ मैगं थाइगं गायनायावबो बाहायो जेनेबा मैगं थाइगं सां बानायनायफोरखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जि लामनाय दान्दा बेफोरबो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय आरो औवानिफ्रायनो बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो गोबां आइजें आइला जोङो माने सरासनस्रा जिउआव जा जिउ खुंनायाव गोनांथि जानाय बेफोरखौ गासैखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायजोबो होनबाबो माने गोरोन्थि जाया आरो बेनिखायनो औवाखौ गार थांनानै औ बर' समाजा माने थांना थानायाव जोबोद गोब्राब जागोन आरो औवानि औवानि बाहायनायखौ गारोब्ला माने आरो गोबां बेबायदिनो औवाजों लेखा बिलाइफोर बानायनायखौ नुनो मोनो आरो दायोथ' हाबाफोराव देक'रेसन बानायनायफोरावबो औवानि बाहायथिखौ नुयो आरो जायफोरा औवा गोबां न'वआ दङो बिसोरो माने फाननानैबो रांखावरि आरजिनो हायो बे बिदिनो लेखा बिलाइबो बानायनो लाङो नालाय गोबां औवा अ बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो औवा बिलाइफोरखौ जोङो मोसौफोरनोबो होनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माने औ औवाखौ आरो औवा मेवाइखौथ' जों गासैबो जाखायो। बे माने जानायनिबो खामानि होयो आरो बांसिनै
औ औ
औ औ औ नोंथाङा बिदिब्ला एसे बेनि सोमोन्दै फोरमायना लागोन नामा
औवा होननानै बुङोब्ला बा औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांबाय जेनेबा औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै दा नोंगौ थारैनो जोंहा औवा गैयाब्ला जेबो खामायनायानो जाया बर' हारिनि गासैबो खामानियावनो जोंहा औवानि बाहायनायखौ नांगौ होननानै बा औवाया बाहाय जायो होननानै बुंजायो आरो जेरै जोंनि बाहाय लानानै थैजासिम जोंहा औवानि गासिबो माने औवाखौ गासिबो खामानियावनो बाहायनांगौ जायो
अ
दा औवानि बाहायनाया जोंनि समाजाव गोबांथार आरो जेरै गोदो गोदायनि फ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना बे औवाफोरनिफ्रायनो बानायनानै माखासे माखासे आगजु आगला बायदिसिनाफोरखौ बाहायबोदों जेरै
उ उ
बिदिनो नारि हानायनिफ्राय लानानै हाबा हुखायाव बिबान लांनायाव बाहायनायनिफ्राय लानानै आरो मानसि थैनायाव बाहायनाय बिदिनो गासैयावबो बाहायदों आरो दा बे जों लोगोसे माने जोंहा औवाखौ लानानै माखासे फोथायनाय बेखौबो नुनो मोनो आरो जेरै हमनानै ला सासे मानसि थैयोब्ला बे मानसि थैनायखौ खौ बानलांनो बा बे मानसि थैनायनि खामानियाव बाहायनाय जिखुनु जाया माने बबेबा औवाफोरनिफ्राय बा बबेबा औवा सुबनिफ्राय ओमफ्राय थसे दाननानै लाबोयोब्ला बा मानसि थै थैनायखौ बानलांनो खुन्था दाननानै माबा मा होनो बेखौ बाननो थाखाय बिदि बानायग्रा बानायोबब्ला बे औवा सुबा माने मा होनोन बेखौ खालाम जाबाय बिदि होननानै साननाय माखासे फोथायनाय दं आरो बे अब्ला माने बै हाबाखौ हाबा माने बै बेफोरबायदि औवाखौ माने गोथार खामानियाव बाहायफिननो मोनला होननानै जोंहा फोथायनाय दं आरो औवाखौ लानानै दा बैफोरबायदि मानसि फ थैनायाव बाहायनाय औवाखौ जोंहा हाबा हुखा बा बाथौ दुम बा बायदिसिना गोथार खामानिफ्राव बाहायनाय जाया आरो बर हारिनि माने मोनसे सुबुं फोथायनाय आरो बियो बिदिनो जोंहा औवाखौ हमनानैब्ला दहाय नोंथाङा बुंलांबाय जोंहा जि दानायफोरनि बेलायावबो गोबां बाहायो आरो जि दानाय फोरनि अनगायैबो जोंहा न' बां बानायनाय बो बाहायनायखौ नुयो जेरै गोदोनि समाव थ' जोंहा न'फोरखौ बानायनो थाखाय दंफां आरो औवा बे फोरनिसो बांसिन बाहायनाय जायोमोन नालाय दानि बायदि पाक्का खुन्था बा पाक्क जों लुनाय न' बेफोरबायदि नङामोन नहा जोंना गोदोनियाथ' दा बिनि थाखायनो बेै औवानि औवा बुरखाफोरखौह न' लुनायाव खुन्था महरै बाहायोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेरा दुमनायावबो औवाखौ नांगौ जायो जेरै जोंहाथ' हानि न'सो लुखायो नालाय दा बेबायदिनो आथिखालाव सोलायबाय आरो बयबो फाक्कानि न' लु नाय बेफोरबायदि जाबाय जोंहाथ' आरो औवाया गोबां रोखोमनि दङ जेरै जोङो औवाखौ
औ
बुरखा औवा औवा गुबै आरो मा होनो बेखौ औवा थेरे आरो लोगोसे हाजोनि औवा गिदिर गिदिर ग बेफोरबायदिबो गोबां जतनि दं आरो जायखौ जों माने मुंफोरखौ मोनथियोब्ला ओमाय दा जोङो जायगायाव नुबाय थानाय औवा बुरखा औवा मा होनो गुबै आरो औवा थेरे बेफोरखौ सिनायो आरो बांसिन दा जोङो औवा थेरिफोरखौबो जोंनिया बोरसि बोननाय खामानियाव गोबां बाहायो जोङो जिहेथु बेयो फिसा जाहैबाय नालाय बोरसि बोननो मोजां दानस'नानै बेखौ बोरसि बोननाय जायो आरो बे बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा औवा गुबैखौ माखासे खामानि जेरै बाथौ बेरा दुमनायनिफ्राय लानानै आरो बेरा दुमनाय बायदिसिना बिदि खामानिफोराव बाहायो ओमफ्राय औवा बुरखाया गोरा नालाय आरो बेयाव खान्थि बांसिन थायो बिनि बि थाखायनो बेखौ न'नि खुन्था बायदिसिना बानायनो ाव बांसिन बाहायो होननानै मिथियो आरो बेजों लोगोसे से जोंहा आबाद मावनायावबो औवानि बाहायनाया गोबांथार दङ जोंनि समाज माने मैफोरखौबो जोंहा औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेयो मै मैनि मै आरो न बिदि जुंगालफोरखौबो माने औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो लावथि बेफोरखौबो जोंहा हाल माने मोसौ बुनो थाखाय बेफोरखौबो नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आबाद मावनायनि थाखाय हमनानै ला हासिफोर बानायनायावबो जोंहा आथिखालनि बायदि माने लहानि बिदि नङामोनथ' हासिनिया गोदो जोंना दंफां दानबाय दंफांनि उनाव बिदि गुदुं सिफ्लुंनानै हाथथाय हाथथाय बानायनो थाखाय औवानि ज ज सफखार जंफ बिदि दाननानै होनाय बिदिखौ नुयो आरो बिनिफ्राय आरो जोंहा मोसौ खुन्था बोरमा खुन्था दाननो थाखाय थाखायबो बिदि खुन्थियानि थाखायबो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जों लोगोसेनो औवाखौहा जोङो गोबां खामानियाव बाहायबावो आरो जेरै हुकेनफोर बानायनाय बावखा हुलाबारि बेफोरबायदि बानायनाय गोबां खामानियावबो जोंहा औवाफोरखौ बाहायो आरो दा बेबायदिनो जोंहा औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो जेरै नोंथाङाबो माखासे बुंलांो